खोनादोंना नोंथां हेलौ औ नोंथाङा दायो मा खालामदों
दा ओरैनो दङ नोंथाङा?
औ आंबो ओरैनो दं नोंथाङा दायो फ्रि दंना?
औ आं फ्रि दङ।
अ
औ
होनबा जों सुंदयै बिबारनि ओ टपिक रायलायनि
औ औ औ
लायनो हागोन दा?
औ औ हागोन हागोन।
औ होनबा नोंथाङा सुंद'यै बिजिरना होदो बिबार बिबार माने बिबारा माबायदि समायना माबायदि जोंनि थाखाय नेसारनि थाखाय बिबारा माबायदि मोजां? औ।
ओ बिबार होननानै बुङोब्लाथ जोबोर समायना मोनसे मिथिंगायारि सोरजिजानाय ओ मोनसे मिथिंगायारि मिथिंगयारि ना। दा बिबार होननानै बुङोब्लाथ बिबारखौ जों बायदि खामानियाव बाहायनाय जायो। बायदि खामानियाव बायदि रोखोमनि बिबार। बेखौ बाहायनाय जायो औ दा बिबार होननानै बुङोब्ला गलाब बिबार तगर बिबार फामे बिबार बायदि बायदि बि बिबार दङ जाय हानि सायाव थायो सोरबाबा दैनि सायाव थायो नङा होमबा दा। औ। दा बिबार होननानै बुङोब्ला जों आथिखालनि आं नुबोनाय बायदि थासारियाव गासिबो खामानिखौ। खामानियावनो जा फुजा फोरबो फोरबोआनो जा बबा सेलिब्रेसनानो जा जा बहाबा पार्टि जायखिजाया फोरबो बा बेफोर गासिबो। गासैयावनो बा हाबा। ओ मुंख्लं सान फालिनाय सोरनिबा रुंसारि सान फालिनाय बेफोर गासैबो समावनो जों बिबारखौ गोनांथि जायो नङा होमबा दा बिबारा जोंनि सुबुं माहारिनि थाखाय। ओरैबायदि गोनां जा बेसेन गोसा ओ बेसाद हिसाबै जानानै फैदों जाय जायखौ जों गैयाब्लाथाय ओ जे गंसे फुजाखौ एबा मोनसे फुजाखौ जों गोथार होननानै साना आरो। मोनसे बिबारासो बारस से बिबारासो। ओ मोनसे फुजाखौ गोथार एबा गोथारथि हिसाबै जों गनायनानै लानाय जायो। दा। जोंनि गेजेराव ओरैबायदि बेसेन गोसा बिबारफोर दं जाय ओ तगर गलाब जाय ओ फामे बिबार बेफोरखौ माने जायखिजाया मिक्स एबा सोदांनानै पिउरिफाय खालामनानै जों बायदि बेसेन गोसा पारफिउम एबा फ्लेभार एबा जोंनि आथिखालाव बाहायबाय थानाय साबोन सेम्पु। बा बेफोरनि पारफिउम बा मोदोमाव लगायनाय बडि वेल गासैबो जों फ्रेगनेेन्सफोरखौ जों बिबारनिफ्रायनो मोननो हायो आरो।
औ औ।
दा ओ बिबार होनानै जों। बुंनो थाङोब्ला आरोबाव दङ गोबां रोखोमनि बिबार दङ जाय जोबोद बेसेन गोसा जों जायखौ जों नुनो मोना। जायखौ जों ओ दासिमबो नुजोबाखै ओरैबायदि बिबार दं बुहुमाव जे मिथिंगायारि सोरजिजानाय जायखौ जों। गाससिबो नुनो हाजोबगोन ना हाजोबा बेखौथ'जों बुंनो हाला। दा जों नुनाय खि बे खिनियाव आं नुनायखिनियाव जायखि जाया गासैबो बिबारानो समायना जायो नुनायाव। गासिब जायखिजाया फिसा एबा गिदिर बिबारानो बिबार माने ओरैबायदि मोनसे बुस्थु जाय जोंनि मेगनखौ जे एट्राकटिभ एट्राकसनखो बेयो बोनानै लानो हायो नङा होमबा । जे ओरैबायदि समायना । मोनसे बिबार होननाय लोगो लोगो ओरैबायदि समायना बे मोनसे बुस्थु जे बि लाइफांनि ओमफ्राय औ लायफांनिफ्राय सोरजिजानाय एसां एसेबां मोनसे मोजां बुस्थु जायखौ जों जोंनि मेगना नुबाथाय माने गोजोननाय एबा ओरैबायदि गोजोननाय मोनो आरो नङा होमबा दा औ दा नोंथाङा बुंदो। जे ओ बिबारखौ जोङो माबायदि ओ माबायदि ओ सांग्रांथि होनांगौ जे बिबारखौ इयुनाव गायनाय बा बेफोरनि रैखाथि बेफोरखौ एसे बुंफोरनानै होदो ।
नों बुंनाय बायदिनो । आब' फंनैसो बुंनायसाय।
औ
ओ फासाव बिबार होनोब्ला । बिबाराथ ओ बिराद रोखोमनि बिबार दं
औ।
ओ बिबारा मोनसे बिराद समायना
औ
एमफाय माने बिबाराथ । बिराद रोखोमनि ओ माबा माबा थायो रं थायो। गोजा गोमो निला। बायदि बायदि रंनि। माने थायो आरो। बिबारा माने माने बिबार बिबारा बिराद माने जोंखौ माने हेल्प खालामो । ओ गोबां जेरै देकरेसन खालामनाय। बिदिनो ओरै नों होननाय बायदिनो फार्ग बुम जे सेेन फियिनि थाखाय समाय होनायनि थाखाय जों खौ माने बिबारा बिराद माने हेल्प खालामो आरो।
औ औ औ।
औ माने ओ बिबारखौ समायना नुनानै सिखिरियाबो बिदै सोबनो फैयो।
औ औ औ औ।
जेरै बिबाराबो समायना सिखिरियाबो समायना
ओहोऔ
औ गोबां माने रोखोमनि बिबार दं आरो जोंबो आंबो नुजोबाखै मा रोखोमनि बिबार दं जोंनि बे दुनियाव मा टाइपनि बिबार दं मा सिस्टेमनि माने जों नुजोबो ना नुजोबा जों मिथिया आरो
औ औ
औ जेरै ओ रस बिबारखौ जों ओ बांसिन कमनलि जों नुनो मोनो।
औ नुनो मोननो
औ जेरै जोङो डेकरेसनफ्राव बायोना बेखौ
औ औ
औ जेरै पारफुम बानायनायावथ गोबां ओ कालारफोर बनायनायाव ओ वारसिप खालामनायफ्राव बाहायनाय जायो बेफोर बिबारखौ
औ
जेरै मेडिसिनबो खालामो बिबारजों औ माने बिबारा बिराद टाइपनि माने बिराद रोखोमनि माने बिबार दं आरो बे जोंनि दुनियाव
औ उम
जों ओ जोंनि बे नेसनेल फ्लावार होनोबा जोङो लटासखौ बुंनाय जायो।
औ औ औ दा नेसनेल फ्लावार फामि बिबार जायखौ जों लटास फ्लावार होननानै बुंनाय जायो नङा होमबा? दा औ आं सानो इन फिउसार बिबारा जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि जे जों बिबारखौ बिबां बि बि बिबार बिफां गायनाय एबा डेकरेसनफोरखौ जों जेबायदि खालामो नङा होमबा
औ औ
दा जों जेबायदि डेकरेसन खालामो बेफोराव गोबां बिबारफोरखौ जों इउस खालामनाय जायो नङा होमबा बे डेक खालामखांनायनि उनाव बेफोर बिबा बिबारखौथ' आरो जों बाहायफिना नङा होमबा। बेफोरखौ जों डाइरेक्ट सिबनानै गार गारहरबाय नङाबा माबा मोनसे बेफोरखौथ' रि इउस खालामफेरनाय आं नुफेराखै आरोना बेफोरखौ आं हाय ओ आं आंनि बायदिब्ला बेफोरखौ माने ओ मोनसे खामानियाव बाहायखांनायनि उनाव गुबुन मोनसेयाव जे बेफोरखौ सिफ खालामनांगौ जे बेफोरखौ आरो रि इउस खालामफिननो हायो जेखिनि बिबारा रानख्रबा एबा। गाज्रि जाया बे बेखिनियावलागै बिबारखौ इउस खालामनांगो आरो खनसे जि हाखांनायनि उनाव
औ औ
दाथ' जोंनि गेजेराव दङ बिबाराथ' नेचेरेलि मिथिंगायारि हिसाबै नङा जोंनि आर्टिफिसियेलि दिहुन जानायबो दङ नङा होमबा गोबां। बिबारफोरानो औ ओ मेसिंजों बानायजानाय एबा प्लास्टिकफोरजों बानायजानाय बेफोरबो गोबां खामानियावबो बेफोरखौबो बाहायो आजिखालि जे ओ सुबुं माहारियाबो औ सुबुं माहारियाबो ओ बिगियानगिरिफोरनि आयदा हिसाबै आदब खायदाफोरखौ लानानै जे ओ न' सिङाव ओ आर्टिफिसियेलि बिफांफोरखौ ओ बानायो जे बिफांफोरा ओ गा ओ गोबां बि-बि-बिफां एबा बिबारफोरानो बायदि रोखोमनि खामानि मावो नालाय जाय बिबारफोरखौ जोङो न' सिङावबो। दोनो नङा होमबा न' सिङाव दोनो औ जाय जोंखौ अक्सिजेन होनायाव हेफाजाब खालामो आरो गाज्रि गेसफोरखौ गाज्रि रुमनि बा सि रुम सिंनि बे गाज्रि गेसफोर खौ जों ओ फिरिफायद खालामो बिबारा बिबार बिफांफोरा बेफोराव ओ बिबारा गोबां रोखोमनि हेफाजाब होनायखौ आं नुनो मोनो दाथ' औ जों इन फिउचार दा जानफाय थानाय सम फोर बायदिबा बिबार गायनाय एबा बिबार बिबार देक'रेसन एबा बिबारफोरनि गायनायनि ओ गोनांथि जानानै फैदों जाय जों आथिखालाव गासैबो हाबाफारियावनो बिबारफोरखौ बाहायबाय थानाय जायो नङा होमब्ला बेफोरबायदि औ बेफोरबायदि बिफां-लाइफां गायनाय एबा बि-बिफां-लाइफां गायनाय एबा हाबाफारिखौ जों ओ बारायाब्ला जि जों बिबारखौल' खाबाय थायोब्ला बिब्दि जानाय नङा नङा नङा होमबा दा बेफोरबायदि प्रसेसा सोलिबाय थायोबाथ' बिबार बिफां आथ' बेसेबां दङखाय बि-बिबार बिफांनिफस्राय जों बिबारखौ बांसिन खायो नङा होमबा बिफां गायनाया जों एसे खम। बिबार बारसे खानायनिफ्राय बिबार ओ बिफां गायनाया एसे खम नङा होमब्ला
औ
द आं सानो उम बिबार बिफां गायनायखौ बारायनांगौ जिहेथु जों गोबां रोखोमनि खामानियावनो जों ओ बाहायनाय जायो। औ बेखायनो आं सानो ओ बिबारि बिफां गायनायनि हाबाफारिखौ जों सुबुं माहारिया गासिबो खौसेथियै बुजिलायनानै बिबारनि सोमोन्दै ओ सावरायनानै जे बिबां बिबार बिफां गायनायखौ बारायनांगौ आरो।
आरोना
औ दा ओ औ औ
माने जोङो नआवबो जोङो साजायनो थाखाय जोङो समायनायनि थाखाय जोङो बिबार गायनांगोन।
औ
जोङो उनाव हाय माने जोंनि खामानिफ्राव जों ओ सोलिनो हानाय बायदि। औ बाहायनो हानाय हाबाफारिफोराव जेरै जोंनि न'आव जेरै बिबार थायो अब्लासो जों जोंनि न'आबो समायगोन।
औ औ औ।
नि न'खौबो समायना नुगोन‌। जेरै ओ सि बि जेरै बुङो चार्च माबा माबि जेनेबा ओ हटेलफोर बिदिनो एफोरावबो माने ओ बिबार साजायनांगोन साजायोबा समायना नुयो।औ बेबायदिनो जोंनि न'फोरखौबो माने साजायनांगोन औ। हायोबाथ'ओ बिदिनो फ्लावार माने बिबारनि बागान खालामनांगौ आरो।
औ औ औ।
औ जो-जोंनि थाखायनो मोजां। जों माने बिबार बिबार जोंनो जोङो ओ मुलिबो बानायनो हायो माने बिबारानो जों नि थाखाय माने गोबां माने गोनांथार जाना फैदों आरो।
ओ जाना फैदों औ। औ।
नोंथां होमबा दोनथ'नोसैदां?
औ औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांखौ औ औ औ दे।
औ दे